हेलौ खोनादों ना? औ जोङो दा सायख'जानानै आयदा बायदि जोंङो सावरायसै नङा होमबा जोङो जेरै दावबायनायनि सोमोनदै सावरायनोसै।
नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा दावबायनाय होनोब्ला मा बुंङो माखौ मिन्थिनाय जायो नोंथाङा ओरैनो फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां। ओ जोंनाथ' दावबायनाय होनोब्ला न'निफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव ओ गुबुन गोबां बाथ्रा मिथियैखौ मोनथिनो थांनाय एबा ओ रोङिखौ रोंनोन थांनाय दुब फेरैखौ नायनो थांनाय बेखौनो जोंना दावबायनाय होननानै मिथिनाय जायो आरो ओ जोंना दावबायनाया गोबां रोखोमनि दावबायनाय दं जेरैहाय जोंहा ओ फरायसालिनिफाय दावबायनाय खायसे खायसेया लोगोफोरजों दावबाय नाय आरो न'खरनि सुबुंसों दाउ वायनाय बिदिनो राव धोरोम बायदिसिनानि थाखाय दावबायनाय आरो ओ खायसे औ खायसे खायसेया ओ माबेबा जायगाखौ गाव नायनो थांनायजों लोगोसे बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओ गुबुन सुबुंफोरनोबो दिन्थिनो थाखाय जोङो दावबायनाय जायो। बेफोरबायदिनो जोंहा औ। बेफोरखौनो जोंहा दावबायनाय होननानै बुङो। आरो जोंहा जेनेबा दा ओ माबेबा मोनसे जायग याव दावबायनो थाङोब्ला जोंहा गोबां खोथाब ओ रोंनानै फोयो एबा नुफेरि बाथ नुफेरि ओ बेसाद मुवा बेसाद एबा नुफेरि जायगाफोरखौ नुनानै फानायजों लोगोसे जोंङो ओ गोबां रोंनानै फायो। बिदि बिनिनोहाय जोंहा ओ गाहा बुहुमनि गासै सुबुंनि ओ गुजि जौखोन्दो सुबुङानो जोंना बेरायनानै मोजां मोनो। बो बेरायनानै मोजां मोनोब्ला माबायदि जायगायाव बेरायनानै मोजां मोनो नोंथाङा एदसे फोरमायलांनो हागोन नामा नोंथां?
दावबायनायनि मोजां मोनग्रा जेरै नख'रजों दावबायनाय‌ फरायसा ओइ फरायसालिनि लोगोफोरजों दावबायनाय आरो नख'रनि सु गुबुंफोरजों दावबायनाय बेफोरबायदि। औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ खोनाबाय दे।
औ जेरै जोंनि दावबायनाय बुङोब्ला जेरै गोबां रोखोमनि दावबायनाय जोङो नुनो मोनो आरो। जेरै जोंनि ओम न'खरजों दावबायनाय आरो फरायसालि फराय सालिनिफ्राय फोरोंगिरिफोरजों एबा लोगोफोरजों दावबायनाय आरो गुबुन गुबुन लोगोफोरजों एबा मा लावखार ओंखाम जानाय दावबायनाय बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जोङो गुबुन जायगायाव एबा जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय
नुदों जोङो गुबुन जायगानि जेनेबा थासारि बेनि बारहावा
बेफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जा जायो आरो। बेजों लोगोसे बिदिनो जोङो दावबायनाय बुङोब्ला नोंथा खोनादोंना?
औ खोनादों।
हेल खानादोंना नोंथां? बेफोर बेफोरबायदिनो जोंनि जोंनिया दावबाय
औ।
जेरै जोंनि लामाजों हान्थिनाय दावबायनाय जेरै गारि मथरजों दावबायनाय आरो गोजौनि अख्रां लामाजों दावबायनाय जेरै जोङो अरुप्लेन बेफोरबायदि बायदि बिरखंफोरजों दावबायनाय आरो गुबुन मोनसे लामाजों दै लामाजों दावबायनाय जेरै जों जाहाज नाव बायदि बेफोरजों जोङो दावबायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बेफोरजों जोङो दावबायनानै जोंनि रोंगौथिखौ गोबां गोबां रोंगौथि जोङो मोननो हायो जेरै जों गारि मथर फोरजों दावबायोब्ला जोंनि साखाथिनि जेरै लामाजों ओंखारलांनाय समाव जोंनि सा साइडनि फारनैथिंनोबो बिफां लाइ फां दाउसिन-दाउला जिब-जुनार बेफोरखौ जोङो हाग्रा हाग्रा बंग्रानि हाग्रामाफोरनि गेजेराव जोङो दावबायहयोब्ला जों जों बेफोरखौ नुनो मोनो। आरो आरो दै लामाजों दावबायनायाव जोङो गोबां रोखोमनि बै दैयाव जेनेबा जोंनिया मा दङ जेरै ना मा मा गाबनि ना दङ मा मा रोखोमनि ना दङ बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बेफोरजों लोगोसेनो जोंनि बै अख्रां लामाजों दावबा बायनायाव जोंनि बे बुहुमखौ जोंनि बे बुहुमखौ गोजौनिफ्राय जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो बेसे गोजौआव बिर बेसे मादों बेफोरखौ जोङो गोबां रोखोमनि जोङो रोंगौथि मोननो हायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
उम जेरै जोङो बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो दावबायनो हायो जेरै जोङो जोंनि मबाइल एबा टि भि फोर जों एसे आलादा जायो आरो मेगनजों नुनाया एसे आलादा जायो नङा होमबा? बेफोरजों बेफोरजों लोगोसेनो जोंनि मेगनजों नुनाय मेगनजों नुनाय एबा गावनि रोंगौथि जेनेबा आखाइजों उम आखाइ जेनेबा आथिं आखाइजों दावबायनानै जोंनि रोंगौथि मोननायनि माबाया एसे आलादा जायो।
औ नंगौ।
दियैनो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां रोंगौथि मोननो हायो जेरै फरायसालिफोरनिफ्राय थाङोब्ला जोंनि बै फोरोंगिरिफोरा जोंनो माबाफोर मिन्थियै एबा बुजि मोनै बाथ्राफोरखौ जोंनो बुजायनानै होयो बेयो बे बेयो बे होननानै जे-जेनेबा जोंनि जोंनि जेनेबा जोङो जोंनि जोंनि ओनसोलाव नुफेरै जिब जुनारफोरखौ जोङो जेरैबायदि बै जिब जुनारफोरखौ नुफेरै बै हाग्रामायाव थाङोबा जेरै बेयो मोसा बियो लख्रा बियो मैदेर बियो गान्दा बेफोरबायदि आसि थुयै थुयै जोंखौ सिनायथि होनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ बेफोरबायदिनो नोंथाङाबो हाग्रामाफोराव दावबायफेरबाय नामा? दावबायफेरदोंब्ला नोंथाङो फंनैसो बुंनो हागोन।
औ थारैनो हागोन नोंथां। बिदिनो आङो जों नि खाथिसिनाव थानाय जोंनि मानास हादोरारि हाग्रामायाव ओ बेरायबाय। आरो जोङो बे हाग्रामायाव बेरायनानै गोबां गियानजों लोगोसे गोबां ओ बाथ्राफोरखौ जोङो सोलोंनो मोनो एबा मिनथिनो मोनो। जेरैहा जेरैहाय जोंहा बे हाग्रामायाव थाङोब्ला जोङो मिथिंगानि ओ समायना महर आरो दैमा दैसा बिफां लाइफां बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंना ओ बे हाग्रामायाव गोबां बायदिसिना ओ बेसेन गोसा बेसेन गोसा बिफांफोरखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां औ
बेफोरनि अनगायैबो जोंहा ओ गोबां बेसेन गोसा जिब जुनार जेरै थ' से उ आरि गान्दा, मैदेर, मोसा, लख्रा बायदिसिनाखौ जोङो नुनायजों लोगोसे दाउमा दाउसानि मादाव दाउराइ ओ बिदिनो गोबां दाउ दाउब'फोरखौ जोङो नुनो मोनबोयो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बे हाग्रामायाव थाङोब्ला ओ गोबां ओ गुबुन गुबुन हादोरनि एबा गुबुन गुबुन ओनसोलनि जोङो बे बे हाग्रामायाव दावबायनो फैनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बेसोर ओ दावबायारिफोरजोंनो जोङो ओ सावरायनानै गावनि गोसोखौ एसे ओ गोग्गानाय मोनो एबा ओ गावनि ओनसोलनि ओ खोथा बाथ्राफोरखौ मोनथिहोनानै जोङो गोग्गाखांनाय मोनो। बिदिनो जोंहा आरो बिसोरनिफ्राय गोबां बाथ्राबो मिथिना फैयो एबा रोंनानै ओ फैयो। बिदिनोहाय जोंहा ओ गोबां बाथ्राखौ मोनथिनानै ओ जोंनि ओनसोलाव जोङो ओ गोबां ओ गामिनि मोनथियै सुबुंफोरखौ मोनथिनानै फोरों एबा ओ रोङिखौ फोरोंफैनो हानायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ।
बिदिब्ला ओ नोंथाङा दा दासान्दै ओ माबेबा जायगायाव थांनायनि लाहार ओ फाहार खालामदों नामा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ आंथ' बेफोरबायदि गोजान एबा हाग्रामाफोराव थांनायनि दाथ' लाहार फाहार खालामथ'वाखै जिहेथु ओम उनाव सम मोनोब्ला थांगोन थांनायालाय। गोबां जायगायाव थांगोन बेरायनो गोनां दं। बुहथ रोंगौथि लानो गोनां दं आंबो। सासे फरायसा हिसाबै ओम नि ओम बेनि सोमोन्दै आनो फनैसो बुंनो सानदों। जेरै आङो दावबायखांनाय जायगा खौ आरो दाबोखांनाय जायगानि सोमोन्दै आं नोंथांनो फंनसो बुंनो थांदों जेरै काजिरङा हाग्रामाखौनो आङ बुंनोसै। जेरै बेयाव नोंथाङा दानिसो मानास हाग्रामायाव बेरायखांबाय होनना बुंदों ना। ओं बेवहाय जोङो बायदि रोखोम बेसेन गोसा बिफां जेरै साल, सिगुन, बुनसु थिथााससा, बागद बेफोरबायदि। बायदि रोखोमनि जोङो बै मानास हाग्रामायावबो बेफोरनि मानास हाग्रामायाव जों बेफोरबायाददि बिफां लाइफांखौ नुनो मोनो। थिग बेबादिनो जोंनि उम जोंनि बै काजिरङा थसेयारि गं गान्दानि उम गान्दानि हाग्रामायावबो जोङो बेफोरबायदि बिफां लाइफांफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नङा होमब नोंथां? उम थिग बेबायदिनो जोङो काजिरङा हाग्रामायाव गोबां जिब जुनारबो जोङो जिब जुनारबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो दाउसिन दाउलाफोरबो नुनो मोननाय जायो। जेरै दा उम जिब जुनार बुङोब्ला जेरै जोङो मोसा मुफुर गान्दा मैदेर बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जोङो बै काजिरङा हाग्रामायाव जोङो नुनाय जोङो नुनो मोनो आरो आरो बेनि आरो बेनि अनगायैबो उम दाउमा दाउसाफोरनि दाउमा दाउसाफोरनि बेलायाव जों गोबां रोखोमनि दउ नुनो मोनो जेरै दाउब दाउब दाउब दा दाउखा सिला इगल दाउ बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जोङो दाउफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बेफोरजों लोगोसेनो बै काजि रङायाव जोङो दावबायनो थाखाय जोंनि नां गौ जानाय मुवाफोरखौ जोङो नफोरनि ननिफ्रायनो जोङोलां थानांगौ जेरै जेरै जों गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैबाय बा गोजान गुबुन हादोरसानिफ्राय फैयोब्ला जोङो बै उम बैयाव थानो थाखाय जोङो उम जोंनि न जेनेबा टेन्ट टेनखौ जोङो लां जायो आरो बेयावहायनो जोङो थानाय जायो आरो टेन सिङाव एबा जेरै जोङो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जोङो बाइक एबा गारि मथरजों फैनाय जायो नालाय बेवहाय बै दावबायारिफोरनि फ्राय थाग्रा जायगा दंखायो बेवहाय जोङो बेफोरबायदिनो जोङो पेनखौ खालामनानै जोङो थानाय जायो आरो आरो आरो बै हाग्रामायाव जोङो बेरायनो थाखाय जोङो गारि गंसे बा साफारि लानाय जायो बेयावहाय जोङ ओ खमायोब्लाबो बा रोजा द रोजा लानायखौ जोङो नुनो मोनबोबाय आरो ना। गोदोनि समावथ खममोन दा जुगाबो सोलायलांबाय नालाय बारहावाफोराबो एसे सोलायलांबाय बेनिखायनो जोङो उम बेफोरबायदि बेसेन लानायखौ नुयो आरो
औ नोंथां जोंना
बिदिब्ला नोंथां जोंनि रायलायनांगौ समखिनि थ बेखिनियावनो दोथनोसै नामा? जोङो समावबो जाबाय औ गोजोनै थाबाय नोंथांनिसिम।
उम।